औ।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों सावरायफानो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
उम बिदिब्ला जोङो दिनैहा आय बर'फोरनि दामग्रा आगजु फोरनि सायाव जोङो सावरायलांनाय जासिगोन आरो।
औ।
बर'फोरनि बिदिब्ला नोंथां आं एसे बेखेवग्रजोननानै होनोसै।
औ औ नोंथां।
बर'फोरनि जे जोंनिया दामग्रा देग्रा आगु बेफोरो जोंनि बर' हारिया जोनोम जानायनिफ्रायनो जोनोम जानाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। बेफोरो जोंनियाव आरो जोंनि गेजेरावहाय माबोरै फैखो जों बेफोरहा खौहाय जोङो थियै जोङो बुंजाबनानै फोजोबनो हाया आरो‌। बुंनो हाया माने मोनदांस' हाया बेफोरो जोंनि गेजेराव जाय माबोरै फैखो। फ्रा सेरजा, सिफुं, जथा, जोबख्रि लल खाम, खावां, थरखा
औ।
आरो बेबायदिनो आरो गोबां दं आरो।
औ।
बेबायदिनो जोङो सेरजा, सिफुं, जथाफोरखौहाय जोङो जोंनि जायगायावहाय जोङो आथिखालावबो जोङो बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। सिगां समावहाय जेरै जोंनि आबौ आबैमोनहा सेरजा सिफुं जथा जाफ्रिं, दल, खावां फोरखौ दामोमोन बेबायदिनो जोंनि जायगायावहाय जोङो जेनेबा बैसागु बोथोर फैयोब्ला जोङो बेफोरखौहाय दामनाय जायो आरो। जोंनि जायगाथिंहाय मानि बेफोरखौहाय दासिमबो मानि दाम बोबाय थायो आरो जोंनि लाइमोन साफ्रामबो बेफोरखौ दामनो रोंगौ आरो।
औ।
मानोना जोङो बेफोरो दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोजान जाजानो गियो बेनिखायनो जोङो बे फोरखौहाय जोथोन लाबोगासिनो आरो। बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरनि बाहायनाया माबायदि नोंथाङा एसे बेखेवनानै होलांदो नामा।
औ नोंथां हमबा नोंथांनि सिगाङाव आङो जोंनि बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुनि बारै आङो नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो फोरमायना होनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोङो बर' जोङो बर' हारिमु हिसाबै बर' हिसाबै जोङो ओंखाम, जथा, सेरजा, सिफुं, ओ जाबस्रिं बेखौ लानानैनो जोङो जोंनि कालसारखौ जोङो मिथियो आरो नङा होमबा नोंथां। दिनै जों एंगार हायि जोंनि दामग्रा आगजु होनोबा बेफोर फाम, सेरजा, जथा, सिफुं, जाबस्रिङानो बेनो जोंनि ओ आंगो दामग्रा आगजु। बेखौ जोङो दा जोङोथ' आर'ज खननाय आर'ज मेथाइ खननाय, बा माबा मोनसे बैसागु माबा मोनसे बे फोरबोफोराव जोङो बेफोरखौनो लानानै जोङो हारिमु ओ दिन्थियो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो बागुरुम्बा मोसानाय। उम बारदै सिख्ला मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय जेरावबो जोङो बे खाम सिफुं सेर सेरजा जाबख्रिं नङाबानो जोङो ओ जेबो जाया आरो। बिसोरखौ जोङो गोनांथिखा नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो ओ बा बागुरुम्बा मोसान थाखाय दाउस्रि देलाय मोसानो थाखाय इ बेफोर आगजुफोरखौ जोंनो नांथारगौ आरो गोनांथार। दामग्रा आगजु होननानै जोङो सानो आरो। जेरै गुबुन फोराबो दङ बेफोर बायदिनो। दामग्रा आगजु थेवब्लाबो जोंनिया बर' हिसाबै बेफोर खौनो जोङो ओ गिबियावनो गिबिसिन आगजु होननानै जोङो उ सानना लायो आरो।
दा खाम नङाबानो जोङो जोंनि मोसानाय हारिमुवा जाखाङा खाम सेरजा सिफुं बेफोर नङाबानो जोंनि मोसानायनि देंखो बोनो हानाय बा ओ गा मेथाइ खननानै जोङो मोसानो हानाय। बेफोरो मिलाया आरो ओंखायनो जोङो गोमखां होनो था गोमसार होनो थाखाय जोङो बेफोर दामग्रा आगजुखौ जोङो नांगौ जायो आरो।
नंगौ नोंथाङा थिग खौनो बुंनानै होबाय जे बर'नि जे दामग्रा आगजु बेफोरो जोंनि हारिमुजों हाय नांथाब द गासिबो मोन फ्रोमबो बर' नि
औ।
जों सेर जा खौ हा नाय।
औ।
जों खौनो जोङो जो
औ।
बानायो मानोना जोंनि गामियावबो सासे सेरजा दामग्रा मानसि दं आरो जे सेरजाखौ बिथाङा बानायो आरो सिफुं सिफुंखौ बोथ' जोङो औवाजों बानायनाय जायो
औ।
रावाव फंबा बेफोर बायदि माखासे जोंनो बानायनाय जायो
ओ।
आरो जाब जाबख्रिं खौथ' जोङो जोंनो बानायनाय जायो आरो बथल बे खामखौबो जोंनि गामि खाथियावनो